खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ औ खुलुमबाय आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों मबेलनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो जेरै जों ससियेल मेडियानि
नंगौ नंगौ थारैनो
औ दा जोंहा मबाइल होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां बिगियाननि जुग नङा होनबा गोबां मबेल बा लेपटप बेफोरबादि कम्पिउटार ओंखारबाय आरो
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा जोंहा मबेलखौ माबायदिहाय बाहायनो रोंबा मोजां माबायदिहाय बाहायनो रोंबा गाज्रि एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन, होमबा जोंहा मबेल-मबेल होननानै बुंब्ला जोंहा सेलफनखौ मिथियोना नोंथां? जेरै जोंहा माखासे मबेलखौहाय माखासे मोजां खामानियाव बाहायोबा बुहुत मोजां जेन'बा लाइफ आवहाय माबा मोनसे खालामनानै लानो हानायनि जेन'बा माबा मोनसे चान्स फैयो आरो। आरो
औ
मबेलखौ हाय माखासे गाज्रि खामानियाव बाहायोबा मानसिया जालांनायनि गोबां चान्स थायो आरो नोंथां। जेरै हमनानै ला सासे गथ'नोहाय जेन'बा बैसो जाया गारा बेनोहाय मबेल होनानै बा माबा मोनसे जेन'बा अनलाइन बुस्तु बा माबा मोनसे होनानैहाय गेम गेलेहोयोब्ला सासे गथ'नि लाइफआवहाय बुहुत गाज्रियावहाय थांनो हागौ जेरै सासे गथ'नो उन्दै बैसोआवनो जेब्ला बेहाय मबाइल लानायनि सम जायाखैब्ला बे बुजिनो हाथ गथ'वखै मबाइलखौ मायाव बाहायनांगौ बिदि टाइमाव सासे गथ'नोहाय मबाइलखौ बायनानै होयोब्ला आरो नोंथां बेयो बुहुत गोरोन्थि लामायाव थांनायनि माने माखासे सुबिदाफोर मोनो आरो माने हमनानै लादो जेन'बा गामि ओनसोलाव बा टाउन ओनसोलाव थाग्ला सोहोर ओनसोलाव थाग्रा सासे गथ' गथ'आहाय बिमा बिफाया अननानै सेलफन बायनानै होयोब्ला बियो माने गेम बा माबा मोनसे डाउनलड खालामनानैहाय गेलेनानै बा बुहुत गाज्रि खामानियाव थांनायनि चान्स थायो आरो नोंथां
औ नंगौ
सासे गथ'आ मबाइल लानानैहाय न' सिङाव हाबसोनानै माबा मोनसे फिलि्म बा गेम नायसोबाय थायोब्ला बियो लेखा फरायायावहाय जेन'बा गोसो होआ गोसो होआ जागोन बा बिनि मथायावहाय माखासे माने रं बिरंनि बा माखासे पिकसारफोरा मथायाव हाबनानै थागोन गेमफोरनि पिकचार बा माखासे दुनियानि माने मबाइल सिङाव थानो पिकसारफोर बिनि माथायाव बाहागो लानानै थागोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जों मोजां खामानियावहाय जुदि बाहायनो रोङोब्ला खौ लानानै जेनब्ला मोजां खामानियाव बाहायोबा जोंहा बुहुद मुलाम्फा जायो जेरै सासे बुजिखा रोंखा राखा मानसिया मबाइल लायोब्ला बेहा खहा जानायनि बारा सान्स थाया जेरै हमनानै ला सासे सासे मानसिया दानि जुग जगावथ' जों मबाइल गैयाबाब जेबो जायाना नोंथां जेरै नेट नेटर्क नेटवर्क कि नि गेजेरजों जोंखौ गोबां अनलाइन बिजनेस खालामनानै जों जानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मारक किथिं बिजनेसफोर दं जेरै जोंहा ससियेल मिडियायावहाय आरोना नोंथां जेरै इउटुब दङ जोंहा फेसबुक दं बेफोरनि गेजेरजोंबो जाहाथ' दा फैसाबो खामायनो हासै नंथां खिन्थु जोङो फैसा खामायनो थादों होननानैहाय जोङो बाराद्राय गोरोन्थि लामाजों थांनो नाङा जानला मोनला नांगौ नांगौ नाङा बेफोर भिडिअ खौहाय रिसार्च खालामनानै जों आपलड होनोनांग जों ससियेल मिडियाायावहाय भिडिअ बेर आपल'ड होयोबा आरो नोंथां जेरै हमनानै ला फेसबुकआवहाय दानि जुगावथ' जों गोबां रोंनाय रोङि सुबुंफोर थायो जेन'बा बुजिनाय बुजियै सुबुंफोर थायो ससियेल मिडियाआवहाय जेन'बा फेसबुकावनो हमना लादो सासे मानसिया जेन'बा आंनि भिडिअ' जुदि डाउनलड खालामनानै बा भिडिअ केपसार खालामनानै आपल'ड खालामोब्ला बेहा खहा जानायनि बुहुत बा जोंनि समाज बिजोंआवहाय बुहुद माने गाज्रि रोखोमै इफेक्ट खालामनाय बा गाज्रि रोखोमै समाजारि बिजोङाव सोरजिहोनायनि मोनसे राहा लामा लायो आरो जुदि नों ससियेल मिडियाायाव ओंखारनानै फेसबुकफोरावहाय जुदि नोंहा मोनसे मोजां आइडिया लानानैहाय नोंहा कन्टेन्ट क्रियेटर जायोब्ला बा माबा मोनसे फोरोंनो हानाय बा माबा मोनसे नोंनि बेयाव नलेज दङब्ला आइडिया दङब्ला नोंथाङा ससेयेल पेक प्लेट पेटफर्मावहाय ससियेल मिेडिया प्लेटफर्मावहाय ओंखारनानैहाय माने नोंनि टेलेन्टखौ देखायनो हागोन बा नोंनि रोंगौथिखौ देखायनो हागोन ना नोंथां होमबा नोंहा मुलाम्फा जानायनि गो बुहुत चान्स थायो बे आरो आरो जोंहा सेलफन मब मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोजान गोजान जायगानि नुयि बुस्थुफोरखौ नुनो मोनो खोनायै बुस्थुफोरखौ खोनानो मोनो जोंहा जेरै हमनानै ला गोजान जायगायावहाय नोंनि लोगोआबा फरायनो थाहैदोंबा नोंनि फंबाय बिदा न'खरनि बफाय बाहागैया फरायनो थाहैदोंबा बेखौ जों खबर लानायावहाय सुबिदा मोजाङैनो सुबिदा लानो मोनो आरो नोंथां ना
औ औ नंगौ नोंथां
लोमजाबायदोंबा साजाबायदोंबा मोनसे जायगायाव जेरै बेखौहाय जेन'बा अनलाइननि गेजेरजों फैसानि रांखावरि जेन'बा मदद नांगौ जायोब्ला जोङो माने मबाइलनि गेजेरजोंहाय जों अनलाइनजोंहाय फैसाबो सोंहरनो हानायनि सुबिदा दङ बेफोरो माने बुहुत जौगानायबा माने साननो गोरोंफोर बाहायोबा माने मबाइल सेलफनहाय बुहुत मोजाङाव फैयो आरो जेनेबा मोजां मोजां खनो होनना बुंनां सिगोन नों बाहाय रोंनाय आरो बाहायनो रोङो बे मोननैनि सायाव सोनारदों आं सोरखौननानै
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा नोंबो मिथिनाय एसे एनै आइडियाफोर दङब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन जोंहा दा ससियेल मेडिया होननो ओ बुंनो थाङोब्ला ओजोंहा दा ससियेल मिडियाायाव गोबां बिदिनो बायदि बायदि जेरै फेसबुकाव ओ फेसबुकखौनो होनबाय आङो फेसबुकाव गोबां बिदिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय जोङो ओ जेरै निउसफोर बा बर' रादाब बा गुबुन गुबुन जाथिफोरनिबो रादाब जोङो मिथिनो हायो आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जोंहा मबाइल फनफोरखौ बाहायनो रोंबा जोबोद मोजां आरोना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइल फोरनि गेजेरजोंनो आरो ओ गोबां सुबुङानो अनलाइन खालामनो हायो माबाफोर ओ जेन'बा साख्रिफोरनियानो जा आरो माबाफोर स्कलारशिप बा माबा माबि बुस्थु थ' बेफोरखौनो जा जोङो अनलाइन खालामनो हायो आरो ना मबाइलनि गेजेरजोंनो
नंगौ नोंग
आरो जोंहा दा वाट्सप वाट्सपआव जोङो ओ गोबां बिदिनो टेक्सबो खालामनो हायो आरो जोंहा ओ जेन'बा सासे गुबुन सुबुङा मायाबाफोर बावगारलांबाय बा बेफोर डकुमेन्टसफोरखौबो जोङो वाटसपनि गेजेरजों जोङो हरनो हायो आरोना स्येर खालामलायनो हायो औ आरो जोंहा दा उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बारा बिदि मबाइल हेगारना होनाङा आरोना मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बेसोरनियाव उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरनि ओ जेब्ला जोबोद मबाइलखौ बारा नायहोलांनो हमो अब्ला बिसोरनि मेगनफोराबो बिदि हामा जालांनो हमो आरो ना मबाइलखौ बारा बिदि होेगारना होनो नाङा बिमा बिफाया एसे जोथोन लानो नांगौ आरो ना आरो बिसोरो बिदिनो आथिखालावथ' गोबां सुबुं फोरानो गथ'फोरा बा मेट्रिक पास जाबानो बा क्लास नाइन सिक्सफोरावनो बिसोरो मबाइल बिनानै लायो बिमा बिफानिफ्राय बिदि उन्दै समाव बहाय होनो नाङा आरोना नोंथां बिदि जेब्ला बिसोरो बुजिनो हानाय जागोन अब्लासो बिसोरनो मबाइल फनफोरखौ होनो नांगौ आरो ना बिसोरो दा बिदि उन्दै उन्दै समावनो मबाइल लानानै बिसोरो गेम खेला गेलेयो आरो बायदि बायदि नायनाङि बुस्थुफोरखौबो बिसोरो नायो बिदिनो बिसोरो जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों आरो ना बिदि मबाइल बाहायनो रोङियावनो जोंहा मबाइला बाहायनो रोंबा जोबोद मोजां आरो जेरै जोङो ओ गुबुन सुबुं बहाबा जेनेबा थां नो गोनांबो जो खालामनो हायो आरोगोदोनि दिनावथ' जों बि मबाइल गैयामोन नालाय जोङो थांब्रबनानैसो मायाबाफोर खोन्थानोबाबो जोङो थांब्रबनानै खोन्थाना फैनो गोनां जायोमोन आरो गोदोहाय जोंना लाइजामनि ओ जुगमोन आरोना आथिखालाव मबाइल ओंखारनायनिफ्राय बे लाइजामनि जुगा गोमालांबाय आरो ना नोंथां औ। आहा आरो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा नोंथां फोरमायजागोन।
ओ जोंहा माने मबाइल होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोबां खामानियावहाय गोनांथि जानानै फैयो जोंहा दानि जुगावहाय जोंहा मबाइल गैयाबानो जायो बेखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा माने मबाइलखौहाय मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो बु गिनो रोङै गथ'फोरनो बा बुजिस'नो हायि गथ'फोरनो मेलेमजिबि बारा
औ
गोथौयै साननो हाथ'यै गथ'फोरनो जोंहा मबाइलखौ बायनानै होनो नाङा बिमा फिफाया मानो होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि खामानियाव बाहायफ्लाङो जों बुजिखानाय एबा देर खानाय रोंखा राखाबा जोंहा जेबो नङा मबाइलखौहाय जुदि जों बाहायोब्ला माने मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंङो गोबां मुलाम्फा जायो। जेरै इन्टारनेटनि गेजेर जोंजोंहा गोबां बाथा मिथियै बाथ्रा मिथिनो मोनो। बेनि अनगयैबो जोहा माखासे बुस थुआ दानि जुगाव अनलाइनखौ जानाय नुजोबो जेरै माबा मोनसे फरायनायनिबाबो जोंहा माखासे सोब बुस्थुखौनो माने अनलाइनजों खालामनो गोनां जाजोबो आरो साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे गाैबो अनलाइनजों खालामनो गोनां जाजोबो। बेनिखायनो जोंहा अनलाइन फैनानै बा मबेल मबेल सेलफन फैनानै जोंहा गोबां सुबिदा जादों जेरै गोजान जायगानि मा खौ जों नुहै मानसिखौ जों भिडिअ कल बा वाट्सपनि गेजेरजों जों नुनो मोनो नोंथां। हमना ला औ दानि जुगावथ' जोंहा गुबुन गुबुन हादोरमायावबो हाबा जाहैनायखौ जोंहा नुनो मोनोना। जेरै जोंहा हमना ला जोंनि बे जायगानिफ्रायबो गोजान गोजान जेरै आउट अफ माने हादोर हादोरमानि गोजान गोजान जेरै आमेरिका थाइलेण्ड बेफोरबायादियावबो जोंहा हाबा जाहैनाय नुनो मोन ना? बिसोरखौ माने मबाइलनि गेजेरजों माने वाट्सपनि गेजेरजों माने जों नायलायनो हायो आरो नोंथां। गोजान गोजाननि मानसिफोरखौहाय माने जों फेस टु फेस मोखांजोंहाय नुलायनो हायो आरो ना।
औ औ।
औ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां गोबां खामानियावहाय माने सेलफनफोराहाय माने जोंनियावहाय बिहोमा होनाय बा जोंनियावहाय मोनसे जौगानायखौ जों लाबोनाय खौ जों दा ननो मोनगानो दं नोथां। दाथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसो लफोराव न'खरसेयावहाय सासे मानसिनाव गंसे सेलफनखौ जों थानाय नुयो नंगोना नङा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां। थारैनो।
आरो मोनसे जायगाफोरावहाय थाङोब्ला जोंहा मेमरिस बा गोसोखांथि ला खिनो थाखाय जोंहा फट'खौ खेबनानैहाय लाखिनानै दोननाय जायो। बेफोरावबो जोंहा बुहुद सुबिदाखौ जों नुनो मोनदों माने देनां नायफिननो था खाय एबा देनां इयुन जोलै गथ'फोरनो खिन्थानो थाखाय फिउचारावहाय गथ'फोरनो खिन्थानो थाखाय बा नायफिननो थाखाय जोंहा मा खेबना खेबसा खालामनानै जोंहा दोननो हानायखौ जों बहुद माबा मोनो आरो मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो जोंहा गुबु गुबुन गुबुन माने इन्टारनेटनि खामानि मावनो हायो। जेरै अनलाइन सारभिस बा माबा मोनसे सार्भिस बिदिखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बहुदनो।
औ। आ जोंहा दा इन्टारनेट औ।
ओम इन्टारनेटनि सोमोन्दैबोथ' नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ आ दा जोंहा इन्टारनेट गैयाबाानो जोङो मबाइलखौ ओ जोङो सालायनो हाया नङा होमबा थां जोङो इन्टारनेटखौ नांथारगौ आरो ना दा इन्टार इन्टारने गैयाबा जो सा से मानसिनाव गुबुन सुबुंनो जोङो कलखौनो हरनो हाया आरोना आरो जोंहा बिदिनो नेट गैयाबाथाय मबाइलबो नायनो हाया होमा जोङो सोरनोबा मायबा हरनांगौब्लाबो जोङो हरनोबो हाया आरो जोंनो मबाइल बाहायनो थाखाय जोंनो इन्टारनेटखौ नांथारगौ आरोना नोंथां।
नंगौ नोंंगौ।
आरो औ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय
औ औ नोंथां नोंथां थारैनो औ होमबा गोजोनथोंसै नोंथां दसे सम टाइम होनाय थाखाय आ